खोनाबायना? औ दा जों टपिकआ गेलेनायनि सोमोन्दै रायजलायनो हागोनना?
औ हायो दे ओं।
औ दा आं सोंगोरनाय जासिनो आरो जेनेबा ब्ला नोंसोरो उन्दै समाव नोंसि सिनि गामियाव मा मा रोखोमनि गेलेनाय गेलेयोमोन? बेखौ नों खिन्थानो हागोन नामा दासिमनि दा दानि गथ'फ्रा माबायदि गेलेनाय? गेलेयो नोंसोरो बै समाव उन्दै समाव मा गेलेयोमोन बेफोरखौ खिथानो हागोन नामा?
जोंनि गेलेनायाथ' जोङो माने बै समाव दानि रुजुनायजों माने जों बांसिन गेलेयोमोन आरोना बै समावहाय जोङो। माने जों मोजांबो गेलेयोमोन ओमफ्राय गाज्रिबो बुंनांगोन खिन्थु जों गाज्रि साना आरोना बे खेलाफोरखौहाय। बिदिनो माने जोङोथ' बुहुत खेला गेलेयो उम ओरैनो जों माने ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन आरो बिद
औ औ बै समाव गथ'फोरनिबाथाय ओंखाम ओंख्रि खेला गेलेनाय सोरबा सोरबा ओंखाम संनाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा सोरबा दखानदार जालायनाय दखान जालायनाय नंगौना नङा दे लेखा बिलाइखौ फैसा बानायलायनाय बे नोंसिनि यावबो सोहैदों आरो बियो। अ जोंनियावबो बिराद जों जों उन्दैनि समाव जोंबो बिराद गेलेयोमोन आरो बिदि खौ बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन जों बांसिन दखानदार जायोमोन आरो मोन फैसा बिलायखौ दांनो मोनगोन नालाय ओंखायनो बांसिन दखानदार जायोमोन बै हिनजावसा गथ' गथ'फोरा जेनबा जोंनि जोंनि समाव जों आगोलनि गथ'फोर लोगो लोगोफ्रा बिदिनो ओंखाम संनाय हानियाव आरो सोरबा सोरबा ओंखाम खौनो फिसा खथा फिसा फिसा
ओं ओं बिदियाव सङोमोन ओं बिदिनो हाबा जालायो बिमा बिफा जायो फिसाजो फिसाज्ला जायो बिदि आरो रोखोमनि गेलेयोन आरो जों आरो दैमाफोराव जों बिराद दुगैनानै गेलेयोमोन आरो ना
अ नोंसोर दैमा खाथि जायो नामा?
दैमा खाथि ओ दैमा दंखायो ओमफ्राय आं दा बिदि होन्दों ना अबेबा बायदियाव गाज्रि बायदि जायो होननाया माने जोङो दैमाफ्राव दुगैनानै सोरनिबा माइ बारिखौ गाग्लिनाय मानाय बिदिबो गेलेयो नालाय बेहाय जों होसो जायोमोन आरोना बिदि
बिदि औ जोंनियाव बिदि जायामोन आरो बांद्राय
गेलेनायनो जों सोरनिबा बारियाव फिथाइ खावोमोन
ए औ औ औ फिथाइ खावनायफोराथ' जायोमोन आरो जोंनियावबो एसे एनै
औ बिराद मोजां मोनोमोन आरोना जोङो।
ओमफ्राय दानि गथ'फ्राथ' बेबादि बांद्राय गेलेनायानो गैलाना
ओहो जों दा ओंखाम ओंख्रि गेलेनायखौनो बारा नुला
गेलेनाय जेनेबा गोदो आरो मा मा गेलेबावोमोन नोंसोरो जेनेबा खैमोन खैफोरबो दंमोन काबादि दंमोन
औ औ थाखुमालायनाय अनेक रोखोमनि गेलेयोमोन थाखुमालायनायखौ गेलेयो ओं। आरो आखाइनि आसिफोरावबो बिदिनो गेलेयो आरो खारनाय बारनाय अनेक रोखोमनि खेला दं आरोना।
औ औ दा दानि औ जायगा जायगा लायो जायगा बेलेग बेलेग मोनो जोंनि समाव गेलेबोनो मोननाया जोङो ओंखाम ओंख्रिखौबो गेलेबाय जेनेबा ओमफ्राय हाखर खिखर होननाय दंमोन बिदि बेखौबो गेलेयो
ओं ओं।
लेन्थन दालाइ परेसेन परेसेन ना बोरैबा होनाय दंमोनलै बेखौबो औ बेखौबो गेलेनो मोनदों, हो।
औ औ औ ओमफाय मा होनोमलाय आब। फोर दिफोर होननाय दंमोन मोनसे बेखौबो गेलनो मोनदों, औ ओमफाय बे आ आथिंजों जेनेबा आथि गोजौ खालामलायनानै बारनाय खेला दंमोन ना मोनसे, सानै सानै जिरायलायनानै फार्स्टआव सानैजों मा होनोमोन सानैजों जिरायनानै आथिं फोजौलायनानै बारनाय खेला दंमोन ना मोनसे, औ गाहायनिफ्राय लासै लासै फोजौलांनाय बिदि खेलाखौबो खेलाखौबो गेलेनो मोन ओनदैआव खिन्थु दानियाव नों थोयनो बेबादि खेलाखौनो नागेरना मोनफि दांलाबाय साखा। साखा नानै नारलाय लायनाया, जेनेबा साइकेल साखा गाज्रि जाबाय साइ साइकेल साखाया गाज्रि जाबाय माबा थांबाय मा होनोमोनलाय पामचार जाबाय, बे पामसारखौ दाना दखानाव बिमा बिफाफ्रा लाबोन लाबोफिनदोंमोन न'आव। दा बे लाबोफिननायखौ जोंङो नारनानै
नारनानै ओं साखा नारनानै अम अनेक रोखोम गेलेनो आरो थेलाफोरखौनो गाखोनानै जोंङो बोलाय लायोमोन।
औ औ औ थेलाफोरखौबो औ बोयोमोन। दानि किन्थु गथ'फ्रा बेबादि गेलेया फोर खाबादिफोर बिदिखौनो बांसिन बांद्राय गेलेनाय नुला खालि मबाइलाव ल बां सिन नुनो मोननाय जाबायना औ जों ओन्दै समाव औ औ आरो जो दुगैहैनाय जोंनाथ दैया एसे खाथि जायोमोन नालाय सोरमांगा दै जे बे माबायाव गोलैहैना गौरांनि दै दं आरो मोन सोरमांगा दै बे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया जोंनि खाथिजोंनो बोहैबो नालाय बे दैयाव बिराद दुगैयो गोदोनिफ्रायनो दुगैबोनायना। दुगैनायाव बिराद मोजां मोनोमोन आरो औ ज'-ज' गामिनि गथ'फोर थांनानै हो औ आरो अन्थाइ दोनखुमालायनायबो ओमफाय जेनेबा मा-मा-मा होनोमोनलाय ज'नो ग्रिल माबा माबा जानानै गल जानानै खिथुआव दोनखोमानायखौ मा होनोमोनलाय खारनाया ओमफ्राय
बिदिखौ मा होनोमोनथाय दा
खारनाया मा होनोमोनलाय बे खेलाखौ आंबो मोनथिखाबाय दा नोङो बे खेलाखौ ओमफ्राय औ बेखौ-बेखौबो गेलेनो मोन जोंङो बिराद इन्टारेस्ट जायोमोनलां बल दोननानै थांबाय दाना बलखौ दाना नों मोन थियाबा मिथिनानै नोंहा दाना जालायबाय बे बिदि जालायनाया ओमफ्राय जुदि मोनथिनानै खुैबथाय बि थैलायबाय बिदि जालायनाया औ बिदि खम इन्टारेस्ट मोन बेफोरो बिराद इन्टारेस्ट
अम आरो सबसे जोंनि इन्टारेस्ट मोन मोननाया माने जोङो एसे दैबाना जायोबाथाय जों थालिरनि नाव बानायनानै जावोमोन आरो।
औ औ औ थालिर नाव खौबो बानायोमोन जोंबो फख्रियाव फुख्रियावबो दैबाना माने फुख्रियावबो जावबावोसोमोन जों फुख्रियावबो जावनानै गेलयोमोन खिन्थु बिमा बिफाफ्रा बिराद रायोमोन बे समाव उन्दैयाव बासायनो रोङा गथ'फोर गबनानै थैबा होननानै बिराद रायजायो बुजायो मोनबो जों बिरादनो गोदो
ओ जोंबो हिनजावफोरबाबो बिदिनो मालाबा बिफां गाखोलाबायो मायो बेबो जोंनि माबामोन आरो गेलेनायाव थाफाबा इदिनो लिसु खावनाय इदिनो मालाबा खान्थाल खावनाय थाइजौ खावनाय
औ दा आरो गोदोनि समाव जेनेबा दाउफोरबो गावलाबायोमोन ओरैनो फिथाइ साम थाइफोरखौ मालायनि बारियाव थांनानै जायोमोन सोंआ हसिया मा हसिया इन्टारेस्ट मोनोमोन आरो बिदिनो औ रायजायोबोमोन ओमफाय फैफिननानैबो जेनेबा फरायनाय टाइमावबो ज' ज' बयनिबो बिमानि बिमा बिफाफ्रा जेनेबा लांफै ज' ज' गेलेनाय जायोमोन नालाय लांफैसै रायफैसै न'आव थाब थाङाबा आरो थांनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट फरायसै बिदिमोन आरो जोंनिया ओमफाय खारला खुलु खालामनाय नालाय बां मार आजारफोरखौबो बांद्राय नुनो थाङामोन आरो गोदोनि समाव जोंनियाव खिन्थु दानि गथ'फोरनिया जेनेबा न'आव थासोमबाय थानाय डाइरेक्ट स्कुलनिफ्राय फैबाय टिउसन थांबाय मबाइल नायबाय बिदि गेलेनाय गैला थांबाय उन्दुनानै। थाबाय बिदिल'मोन आरो दानि दा आं नुनाया। दा बांसिनानो औ आरो गोदोनिबायदि बेफोर खेलाफोरा गैलाना दा-दा इसटेनदार खेलाफोर जाबाय जेनबा। बेडमिन्टन गेलेनाय फुट फुटबल गेलेनाय बिदिसो जाजोब्बायना दामा बांसिन।
औ।
औ। जोंदा खेलाखौ गेलेहोबाय पेरेन्टसफ्राबो जेनबा बिमा बि सामफ्राबो। हानि हानि खेलाफोरखौ बांद्राय गेलेहोला होसो लायनायफोरखौ औ। थाखुमालायनायफोरखौ जेनेबा बेफोरखौ गेलेनानै थाङो। खौ नुनो मोनला ना। गेलेनायखौ गोदोनि बादिखौ नुफेरलानो औ। बुंनो थाङोबा जोंनि जेनेरेसननानो लास।
औ-औ-औ बिनिफ्राय गैलाबो जों माने सिगां समनिखौबो मोनदों दानि समनिखौबो मोनदों आरोना जोङो।
दानि समैखौबो मोनदों जोंनो माबा बिराद।
गेजेर थाखोनि औ औ जों सिगांनिखौबो नुबाय दानिखौबो नुबाय उम औ जों बिराद गेजेर थाखोनि जोङो।
औ आरो बे समाव जोंनि समाव जेने बा मबाइलफोरबो गैयामोन ना बि इन्टारनेटफोरबो बांद्राय गैयामोन ओंखायनो जोंनिया बिदि। गेलेनायफ्रावनो बांसिन उन्दै समाव बां उम टाइम खौ बारहोयोमोन। ज' ज'। थानानै मेट्रिक। जेनेबा मेथाइ जानायफ्रावबो ज' ज' जानाय। बबा सिनेमा नायावबो ज' ज' गंसे टिभियावनो। नायनाय गोदोथ' बिदि माबा गैया मबाइलबो गैयामोन टिभि टिभि औ टिभिसो दंमोन। टिभि आव ज' ज' जेनेबा नायनाय सिनेमा मोनसे गोदान बर' सिनेमा जादोंबा ज' ज' बयबो जमा जानानै नायफबनाय। हा बिदिसोमोन। दा खिन्थु दा बिदि गैला आरो जोंनियाव गोमालांजोबनो फंबाइ एसे एसे। दानि जुगाबो एसे सोलायबाय नालाय औ। थांबा बे समाव बिराद थांफिननो लुगैलायो आरो एखमबा समाव। बै समाव मोनफिननाय मोनबा सानफिनो ना। औ दा बै समाव जोङो गारबोनाय समफोरखौ मोनफिननो मोनबा एखमबा। बिदि सानफिननाय आरो नोङो गोबाव गोबावजों एखमबा सानफ्लाङोबा।
दा आरो नुनो थांला खोनादों ओं। माने आगोलावथ' केसेट इदि टिभिसो नायोमोन नालाय। केसेट बिहरनोसैमोन जमा जमा नायसैमोन माला बा सोरनिबा हाबा। बिदिनो सावरि फ
सावरिफ्राबो ज'मा ज'मा जानायमोन बिदिआ। हाबा हाबा खेराइफ्रावबो जों ज'मा ज'मा हेफाजाब हैलायोमोन उन्दैफोरबाबो जेनेबा माबा रोगानानै हैनांगौबा दै रोगानानै हैनांगौबा बालथि रोगानानै हैनांगौबा खेराइफ्रावबो हाबा फ्रावबो। बिदि खामानिफोरखौ मावोमोन आरो जोङो। इन्टारेस्टबो मोनोमोन जेनेबा गो गामिनि हिसाबै इन्टारेस्बो मोनोमोन आरो। जमा जमा मावनाय। नालाय।
औ।
औ।
दानि आरो सावरिफोरा जालानो दाना।
औ दा सावरिफोरखौनो बांद्राय नुनो थांला माइ हानायफ्रावबो जों गोदो खम सावरि जाबोनो मोनदों हा रोगानाय माइ रोगानाय बिदि माइ हानाय माइ गायनायफ्रावबो मोनबोबावदोंसो जोङो नांगाल जांख्रा जानाय औ
ख्रा
औ हाल जांख्रा जानाय हाल जांख्रा जायोबा जेनेबा लास्टआव हा माबा हाब्रु फुनलायनाय ना आरो गोदोनि समाव खौ जेनेबा दाहोना रुवाथि थालायबावमोन साथाम साब्रै बिसोर इन्टारेस इन्टारेस मोन ना ज' ज' मावलायनाय ओंखाम हैनाय दाहोनाफोर रुवाथिफ्रा दाहोना ओ हौवाफोरनो सानै साथाम जेनेबा दाहोनाबो थाखानोसै रुवाथिफ्राबो थाखानोसै माहाजोनाबो नायनोसै बिदिनो इन्टारेस्ट जाथारोमोन लै गोदोनि ज न बोननाय ना
ना बोननायाबो ज' ज'नो।
सोरबा ना बोनफुबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैनानै हैनानै मिनिलायबावनाय बिदिनो आददा होनाय बिराद इन्टारेस्ट जायोमोन ना?
औ आगोलहाय ओं।
औ दे होमबा दोनथ'नोसै दे दिनै।